ओ नोंथां खोनादों ना?
फा खोनादों फा दिनो दिनै एसे जोंनिनो बर'फोरनि फोरबो ओ ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बे फोरबोनि सायाव एसे सावरायलायनोसै नोंथां।
अ जागोन जागोन नोंथां अ दे होमबा नोंथाङा जागायग्रोदो नोंथांमोननिसिम माबायदि मा समाव बेखौ फालिनाय जायो माइ गा ओ माइ गोरलैनि ओंखाम जानाया बिनि सायाव एसे फोर फोरमाय दों नोंथाङा
जागोन दे नोंथां औ आं होनबा फोरमायनोसै ओ जोंहा बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआबो जोंहा बर'फोरनिनो ओ मोनसे आंगो माने एंगारनो हायै ओ आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो बे फोरबोखौ जोङो ओ आघोन दाननि गु गु सान थांनायनि उनाव जोङो जायखि जाया ओ सानावनो जोङो बेखौ फालियो आरो ओ बे फोरबोआव जोङो आबाद माने बै समाव जोंहा ओ माखासे से आबादफोरा जोंहा दिखांजायो बा बै आबाद माइ आबादा मोन होयो माने माखासेफोरा माने ओ दैखांजायो माखासेफ्रा एसे आद्रा थाबावो बै समावबो जोंहा मानि जोबजोबा थेवबो जोङो बै ओ ओंखाम गोरलै फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोङो माइखौ एसे हाग्रोनानै लायो आरो हाग्रोना लायनानै जोङो नानानै बेखौ फोराननानै जोङो माइरं सौनानै लायो जोङो बावनो था बे फोरबोआव बावनो थाखाय लोगोसे जानो था खाय जों बेबायदिनो लाबोनानै ओ जोङो बै सानखालि ओ बायदिसिना ओ बेदर अमा बायदिसिना दाउ बिदि फि सिनानै जोङो औ सिथारनानै जोङो ओ माने बबे जोङो अनला ओंख्रि सङोआरो बै सानाव अनला ओंख्रि संनानै जोङो ओ गथ' औ गथ'फोरखौ ओ लिंनानै जाहोयो ओ गथ'फोर बा गेदेर बिदिनो मानसिफोर औ मानसिफोरखौ लिंनानै जोङो बोथो बोथिसे ओंखाम गोरलैजों जाहोयोआरो बेबायदिनो ओ बै साना माने जोंहा रंजानायजों लोगोसे जोङो माने ओ बोथोरनि ओ गायजेननाय आबादनि ओ माने
मोनजेननाय मोनज औ जानायखौ जागायनाय जायोआरो जों नंगौ नंगा आरो दा नोंथांयावथ' ए बेखौ फुजिनायाव माइ गोरलै मोनखालि थ' मोननै दङ जोंनिया बिबार बाथौ दं बाथौ बोलि दं। जोंना बिबार बाथौखौ फोराथ' बेखौ बोलि होआ ना थाय जोंनि बे माइ गोरलै जा खालि जोंनि बर' बर'फोरनि बे बोलि बाथौखौ जोङो बोलि होनाय नुनो मोनो। जेरै हांसो फारेव लोगोसे दाउ बेफोरखौ जोङो आरो दाउदै आरिखौ जों बोलि होनायखौ नुनो मोनो आरो जों
नंगौ नंगौ।
बेयाव माइनावजों लोगोसे बिसरि जोंनि बिमा बिसरिखौबो फुजिनाय जायो बेखौ बोलि होनानै ।
औ नंगौ।
जेरैबायदि बिश्वकर्मा फुजायाव जोङो ओ सेखा रुवा खदाल आरिफोरखौ जेरैबायदि फुजा होयो बे सानखालि जोंनिया नांगोल जुंगाल जा ओ खदाल सेखा रुवा खासि ज बेफोरखौ जों फुजा होनायखौ नुनो मोनो आरो। सानखालि जोङो ओ बे जोंनि जोंनि बेथ' गामि आरो साखाथि फाखाथियाव बेफोरखौनो जों नुनो मोनदों आरो गोदोनिफ्राय। आरो । गोबाङानो बिदि बोलि होयो आरो बिबार बाथौफोरा बोलि होआ बिसोरो बेफोरबायदिनो दाउ। दाउ होयो दा अनलाजों दाउ सङो। संनानै बेखौ जों गामिनि गासैबो मानसिखौनो लेंनाय जायो आरो बयखौबो लेंंनानै जयैनो ओंखाम बोथिसे जाहोनाय जायो आरो। रंजा बाजायैनो आरो बे ओ आघोन मास बे साननिफ्रायनो बयहाबो ओ गुबुन गुबुन गुबुन खासेया दिनै होबाय गुबुन खासेया गाबोन होगोन बेफोरबायदि गामियाव सोलियो सोलियो आरो एकदम बे आघोन दानाव बयबो होयो जोंनि बर'फोरा बेखौ आरो बयबो फालियो आरो बे। माइ गोरलै आरो बे माइ गोरलै जानायाथ' जों फुरा जोंनिया आबादजोंनो सोमोन्दो गोनांथार। आबादनि सायाव सोनारनाय जायो बे फुजाया जोंनिया।
नोंगौ नोंगौ।
आरो जोंनिथ' गोदो गोदायनिफ्रायबो आरो इयाव। माखासे माबाफोर साइन्टिफिक रिजनबो दं बे मिथिया नोंथाङा' बिदि माबाफोर मिथिगोन नामा? स्पाइटिफिक रिजन।
औ बिदिथ' आं बिदिथ' मिथियाखै बा मोनाखै। नाथाय जोङो बै सानावहा जोङो माने बै जोङो बै आबाद मावनाय समाव जोङो माखासे आ-आइजें आयला आगजुफोर जों बाहायो। खदाल, नांगोल, जुंगाल उम ओ बिदिनो हुखेन बायदिसिना बेफोर जोङो आगजुफोरखौ जोङो माने बेफोरखौबो जोङो माने मान होयो आरो जों जाय जाय ओ मुवा बेसादखौ बा आगजुफोरखौ जोङो ओ जोंनि माने नां आबाद मावनाय बा जेखि जाया खामानियाव बाहायो। स' मोनफ्रोम बुस्थुखौनो जिउ गोनां जिउ गैयि मोनफ्रोमखौबो जोङो मान होयो माने सिबियो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ बै ओंखाम गोरलैनि सानाव जोङो नांगोल, जुंगाल, खदाल ओ हुकेन बायदिसिना बैफोर ओ आइजेंफोरखौ जोङो माने बावो आरो बे खालिनो जों बे खालिनो बावो। जोङो बेखौ बावउनाय समाव जोङो खदालफोरखौ देनानै होयो ओमफ्राय ओ नांगोलफोर‌ खौ जोङो लावथिजों थेथेब बुयो थिग बेबायदि खालामनानै जोङो नांगोल, खदाल, जुं नांगोल जुंगाल, खदाल बेफोरबायदिखौबो जोङो बेखालिनो सिबियो आरो बा ओ फुजा होयो।
फुजा होयो आरो नंगौ नोंथाङा नंगौ। बेखौ जों फालियो आरो जों बेफोर नङाब्ला जों मावना जाना हायाना बेफोरनि थाखाय बेखौ फुजिनाय जायो आरो जों माइ गाखोना मोननायनि बै गोरलै ओंखामखो। आरो बिसोरनि मुङावबो बावनाय जायो आरो।
औ माने ओ माने बिनि फोथायनाया जाहैबाय माने जोंहा ओ माने बिनिबो बिहोमा दङ। बास सोरबा ओ इसोरासो जोंनो बे खौ सोरजिदों बिनि माने बेखौ सोरजिग्रा इसो रफोरा जोंना आलदा होननानै जोङो बै इसोर खौ बिनि सोर बिनि सोरजिगिरि सोरजिग्रा इसोरखौ जोङो
फुजिनाय जायो आरो नंगौं नंगौ नोंथां अ नंगौ। बे बे जोंनि फुजाया एसे माबा बिसकर्मा फुजाजों लोबबा दं । आं जेखिनि नुदों जेरैबायदि गुबुनफोरा बिशकर्मा जेरैबायदि फुजेजोंबो बे ओ ओंखाम गोरलै खालनि बेखौ जों फुजियो आरो बांसिनानो जों ।अ आरो जों बांसिन बेयो बेथ' जि जिथासिम बर'फोरा आबाद मावनायख गारा होमबासिम बेथ' सोलिबोबाय थागोन बे ओंखाम गोरलै जानाया जोंनि गेजेराव ।
नंगौ नोंथां नंगौ औ माने औ । मानोना जोङो ओ आबाद गाहाय हारिनालाय जोङो आबाद मावनानै ओ जायो थिग बेफोरो माने मोनफ्रोम फु ओ बेफोर ओ फोरबोफोरा आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां जोङो आबादखौ ओ जेसेबां दिन जोङो मावबाय थागोन बा आ बाद मावनानै जोङो ओ जानाय हारि हिसाबै जोङो मावबोबाय थागोन बेबायदिनो बैफोर बे ओ फुजाफोराबो माने फोरबोफोराबो जोंजों फालिजाबाय थागोन आरो । औ बोसोरफ्रोमबो उम औ
आरो ओ जोंनियाथ' बेयाव आरो मोनसे हामा हुदाबो दं जोंनि बर'फोरनि । ओ जौ जौ गोरान जौ रोसि बेखौ बे फुजायाव लोंनाय जायो बयबो ज' ज'यैनो । बे जोंनि म फालिथाय आरो लोङाबा जोंनि बेफोर फालिथाइ जाया
नों
बे ओ बेयो ओ बेखौ माइनायनि मुङाव होनबा खालि जों आर'ज गाबनायखौबो नुयो जोङो । जोंनि माइनाव हान्जाफोरखौ बेयाव ज' ज'यैनो आर'ज दाबो गथ' गथायफोराबो जयै ज'नानै माइनाव ओ बिमा माइनावखौ फुजियो जोङो । बिमा लोखिखौ । लोगोसे आरो बिसुह रि आइखौबो ओ फुजिनाय जायो । अ नोंथांमोननिथिं ओ बिसहरि आइखौ फुजिना फुजिया?
नोंथां औ नोंथां जोंनिथिंथ' बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनाखै । औ माने नोंथाङा जे बुंदों जौ लोंनायनि खोथा बेयो जौ लोंनाय माने जोंनि गेजेराव माने बे जौ लोंनायाबो मोनसे हारिमु जाहैबाय नालाय नों थां । ओ जेरै जेरै जोङो जौ गोरान माइब्रा बिदै बिफोरखौ जोंहा ओ ओ जाग्रा जोङो इन्डिकेसन बा जायखौ जि आइ टेक होननानै जोङो औ बेखौ जों मोननो हायो हाबाय बे हिसाबै जोंहा माने माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बा जोंनि न'खौ बै बे बाहायजाग्रा मुवा आरो जोङो आरो बेखौ जोङो बाहायबाय हागोन आरो बे जौ खौ नागारनानै जोंनि माबा मोनसे हाबाया माने आबुं जागोन बे नङा आरो माने जों माबा मोनसे हाबा जायोब्ला बा फुजा फोरबो जायोब्ला जोंहा बे जिउखौ माने नांथारगोन आरो जोङो जोंनो माने जिउआनो गाहाय थिग बेबायदिनो जोङो माने मोनाय दावदाय बा इसोर फुजिनायावबो जों बै बेफोर जिउफोरखौ जोङो बाहायो लोगोसे जोङो थैनानै थांनाय बै सुबुंफोरनोबो जोङो गोथिसि बावनायाव जोङो जौ गिसि जौ गोरान माने बै गोथां थानाय समाव बे सुबुङा जौ गोरानखौ मोजां मोनोमोन ना ना गिसिखौ मोजां मोनोमोन बेनि सायाव नायनानै जोङो बो जौ एसे मोजां मोन मोनोब्ला जोङो जौगिसिखौनो बिनो बावनानै होयो आरो जाहाथे बे थैनानै थांनाय आत्माया ओ गोजोनो बा जोङो बेखौ ओ लोंफैयो बा बियो माने गोजोनो होननानै जोंहा फोथायनाय दङ आरो फोथायनानै जोङो बे थैनानै थांनाय आजै आजौ आबौ आबै बिसोरनो जोङो ओ जाखिजाया फोरबो जानायनि सिगां जोङो गावसोर माने न'खरनि मानसिया बा जों सुबुं माहारिया जानाय लोंनायनि सिगां बै गोथैसिनो जोङो बाग्रोनाय बे हुदाया जोंनि बर' समाजाव दङ आरो
नंगौ नंगौ दं नोंथां दाबो सो बेफोर गोदो गो गोदोनि सोलिबोदों आरो सोलिलांबाय थागोन बेखौ बेफोर ने नेमखान्थिया जोंनिया आरो बे नेमखान्थिया जोंनोया गोमाना हो
नंगौ औ नंगौ जों आरो लाखिनोबोांगोन नोंथां बेखौ
अ बे जोंनि बर' हारिनि सिनायथि बेफोर नेमखान्थिनि गेजेरजों जों हारिमुखौ फोथांना लाखिनो हागोन।
नंगौ मोनसे ओ मोनसे हारिमु राव माने गासैबो बिथिङानो थाबासो माने मोनसे हारिया थांनानै थागोन बा अराय सिनायथि जागोन आरो मोनसे बियो ओ गुबुन बा मोनसे आलादा हारि होननानै
नंगौ नोंथां होमबा नोंथां समा जाबाय जों दोनथ'नोसै दे दे। गोजोनथों अ
गोजोन्थों